अ हेलौ नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ जों दिनैयो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां मानो होनोब्ला गोदोनि दानाय लुनाय आरो आथिखालनि दानाय लुनायनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ ओ जोंहा गोदोनि समाव व ओ मा होनो दानाय लुनाय ओ यावथ' जोंनो माखासे गोबां आगजु फोर गोनांथि जायो जेरै साल खुन्थिया ओ गान्दै, थाथ, माखु, बाले बेब बेफोरबायदिनि आरो नोंथां बेफोरखौ जोङो दंफांफोरनि फाइप बा औवानिफ्राय बानायनानै लानाय जायोआरो नोंथां बेनिफ्राय जोंहा ओ खुन्दुंनि गोनांथि जायो गोदोनि स समाव जोङो खुन्दुंखौ ओ एम्फौ फिसिनानै ओ इन्दि बिलाइ जाहोनानै बिनिफ्राय एम्फौवा फिथोब थोबनायखौ जोङो थावख्रि लुनानै खुन्दुं बानायोमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां
ओ बिनिफ्राय जोङो बे खुन्दुंखौ ओ गाब होनो थाखाय माखासे हाग्रानिफ्रायनो मोननाय बिलाइफोर बा फिथाइफोर जेरै सिलिखा फिथाइफोरखौ जोङो हाफ्लेनानै दैयाव ओ स्नि सान बा माख माखासे साननि थाखाय ओ दैयाव सोमनानै दोननानै ओ जि इन्दि बिलाइनि इन्दि निफ्राय खुन्दुं बहनदोंमोन बेखौ जोङो बेयाव सोमनानै गाबहोनाय जायोमोन आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
औ बेबायदियैनो जोंहा गोदोनि समाव खुन्दुंखौ थियारि खालामनाय जायोमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां।
आथिखालाव जोङो
औ औ नों
आथि आथिखालाव जोङो खुन्दुंखौ ओ बेबायदि थावख्रि लुलायनानै इन्दि एम्फौनिफ्राय बहननायखौ नुनो मोनला आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथांनि बुंनाया सैथो।
औ हाथाय बाजाराव मोननाय खुन्दुंफोरखौसो बाहायो नोंथां। ओम बे खुन्दुंफोराबो गोबां रोख खोमनि थायो नोंथां जेरै ओ फाखुवा पलिस्टार। ओ माइदि होनाय जोङो माइदि होनाय होनोब्ला खुन्दुंखौ लाब बोनानै बेखौ ओंखामजों फुननानै ओ बेखौब बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ थारैनो सैथो।
औ बिनिफ्राय जोंहा ओ जि दानोथ थाखाय खुन्दुंखौ ओ समफ्ला आव थुननानै लानाय जायो बे समफ्लाया दंफांनि एबा लबरनि मोननै रोखोमनि थायो आरो नोंथां। ओ बेयाव जोङो खुन्दुंखौ जन्थेर आरो सोरखिनि हेफाजाबजों थुनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
ओमफाय नोंथां माने गोदोनि समावथ' गोबां जि दानानै बर' आइजोफोरा बेफार फालांगि खालामोमोन नाथाय आथ थिखालनि समाव माने गामि ओनसोलावबो जि दानायफोरखौ नुनो थां बांला मानो मिसिंजो दानाय दख ख'नाफोरखौसो बांसिनै गाननायखौ नुनो मोनो बा आथिखालाव बेफोरबायदिया सोलिबाय। बा बिदि जाबाय थायोब्ला इयुन समाव जोंनि दख'ना दानायफ्रा गोमालांगोन नोमा? बिदि सानगोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंनि दानाय लुनाया गोमालालांखागोनानो। ओ आथिखालाव जोंनि ओ माखासे आइजोफोरा बा माखासे सुबुं फोरा ओ खस्थ' खालामनायखौ बा बेफोरबायदि ओ टाइम बा सम गारलायनानै ओ खस्थ'यै जि दानायखौ लुबैया बिनिखायनो बिसोरो ओ बेबायदि ओरैनो बायनानै मोननायफोरखौसो बायै बायै गानो आरो नोंथां।
औ थारैनो सैथो।
औ जोंनियाथ' जि दायोब्ला ओ एसे खस्थ' जायो आरो नोंथां आरो लोगोसे जोंना समाबो थाङो। ओरैनो बेनि बेखायनो औ।
अब्ला नोंथां आं मोनसे खोथा नोंथांनियाव सोंनो नागिरदों।
औ।
सोंजागोन ना नोंथां?
औ सोर नोंथां।
अ जोंनाथ' गोदो आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो जों हिसान स सालि बा हिसान बा जोङो साल घुन्टा मा खालामलायनानै जों दख'नाफोरखौ दायोमोन आर'नाइफोरखौ दायोमोन। गामसाफोरखौ दायोमोन। ‌ बर'नि बायदि बायदि दख'नाफोरखौ दानानै गानोमोन बा जोङो गोदो गासै सुबुंफोरनि सुबुंफोरा माने बर'नि आगरफोरखौ थाब थाबैनो मुंखौ मख'नो हायोबा बुंनो हायोबा। आथिखालनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि बुंनो हागोन ना हाया नोंनि बा बिनि सायाव मा बुंगोन बुंनो हायोना बुंनो हाया नोंथांनिब्ला
ओ आथिखालाव माने ओ माखासेफ्रा हागोनखौ आं सानो आरो माखासे रा हानाय नङा बेफोरबायदिखौ आं सानो आरो नोंथां
अ नोंथांनिब्ला मानि थाखाय हानाय नङा होननानै सानगोन नोंथांनिब्ला
ओ जोंनिया माखासे बिजाबफोराव बेफोरबायदिनो बर'फोरनि सोमोन्दै लिरनाय थायो नोंथां बेफोरबायदिखौ जुदि बियो फरायनानै मोनोब्लाथाय हागोन बेखौ आं सानो आरो नोंथां। आरो आथिखालावथ' माखासे ओमसुबुंफोरा बेफोरबायदि दानाय लुनायनि सोमोन्दै जेबो माने ओ बिसोरनि न'खरफोरावनो जेबो जिखौनो दा ओ दायाबा लुवाबा बियो बोरै मोनथिनो बिदि जायो आरो नोंथां।
औ थारैनो नोंथां।
औ जुदि बियो बर' बेफोरबायदि दानाय लुनायनि लेखा फरायनो मोनोब्लासो मोनथिगोन बियो माबायदि जि दायोमोन लुयोमोन बेफोरबायदि आरो नोंथां।
नोंथाङा बर'नि आगर मुं आगरफोरनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा जेरै जोंनि बर'नि आगरफोरा गोबां बायदि-बायदि मुंफोर दङ जेरै फारौ मेगन बिदिनो बायदि-बायदि आगर फोर दं नोंथाङा आंनो एसे फोरमायथिना होनो हागोन ना।
औ नोंथां जोंनियाव ओ गोबां आगर दङ जेरै हाजो आगर ओफारौ मेगन मोसा मेगन ओ बैग्रि बिबार बेफोरबायदि गोबां आगर दङ आरो नोंथां।
अ नोंगौ थारैनो। ओमफ्राय जोंनाथ' गोबां बर'फोरनि दख'नाफोरा गाब गोनां खोब मोजां मोनो बा नुनायाव जोबोद नायथावना महर गोनांबो नुयो। नोंथाङा बर' दख'ना गाननानै मोजां मोनगोन ना मोना।
ओ मोजां मोनो नोंथां मानो मोना जानो। बेफोरबायदिनो बायनाय दख'नानि अनगायै जोङो निजा दानानै गाननाय दख'नाया मोजांसिन जायो आरो नोंथां गाननो थाखाय।
गाननो थाखाय नोंगौना नोंथां। अब्लाथ' नोंथां जोङो मेचिननि दानायनि अनगायैबो जों जुदि गाव गावनो नखर नखराव दानानै गानोब्ला साबसिन जायो नङा होमब्लाना नोंथां अब्लाथ' जोङो गावब गावनि न'आव दानानै गाननायानो साबसिन जागोन ना नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा आंनो
औ। ओ जिखौ बोरै दायो बिनि सोमोन्दैनो आं एसे बुंबावनोसै नामा नोंथां।
औ बुंजागोन नोंथाङा बिनि सायाव एसे मोजाङै आंनो फोरमायथिना होनो हायोब्ला खोब मोजां मोनगोन आरो नोंथां।
औ जोंनाथ' खुन्दुंखौ थुनना लाखांनायनि उनाव जों बेखौ सोंनाय जायो आरो नोंथां जोंना सोंनो थाखाय जायगानि गोनांथि जायो। जोङो लामाफ्रावबो सोंनाय जायो जोङो जिनि महर नायनानै जायगाखौ लानाय जायो आरो नोंथां मानो होनबा जोंना दखना सोङोब्ला जायगाया एसे गोलावसिन आरो गुवारसिननि गोनांथि जायो बिदिनो आर'नाइ सोङोब्ला जोंहा एसे खम जायगायावनो थैयो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा औ जखाखौ लानानै जायगा खौ सुनानै लानाय जायो आरो नोंथां बेबायदियैनो हरै जिं हरै जिं खुन्था दोना लानानै खुन्दुंखौ सोंनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
सोंखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ बालेबजों सोनानै महर होनाय जायो बिनि उनाव जोङो रासो खायनाय जायो आरो नोंथां रासोनि गुदुङाव जोंहा खायथानि मददजों खुन्दुंखौ दोंसे दोंसे सोनानै फायनाय जायो आरो नोंथां
औ थारैनो नोंथां
औ खायखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ एसे खानजंजों खारानाय जायो आरो नोंथां खांखांनायनि उनाव जों बेखौ गान्दैयाव फाननानै लानाय जायो
औ नोंथां
जोंहा जिखौ जेसेबां गोलाव नांगौमोन बिनिनो जखा लानायजों जोङो लेवानि बिलाइ बा थुलुंसि बिलाइफोरजों जोङो गाबहोनानै लानाय जायो जाहाथे बबेनिफ्राय बबे सिम सौहैब्ला जिया गांसेनि आबुं महर मोनगोन बिनि थाखाय आरो नोंथां
नंगौ थारैनो औ नोंथां खोनादों
औ बेबायदियैनो
बेखौ खाननानै फानखांनानै जोंहा हिसानसालियाव नो खननो थाखाय थिसननाय जायो आरो नोंथां
अखे
नोंथां औ खोनादों अब्लाथ' नोंथां दिनै जोङो गोबां दानाय लुनायनि सायाव सावरायबाय माखासे गोनां मिथिनो गोनां बाथ्राखौबो जों मिथिनानै लाबाय दा जों गोदोनि समाव माबायदि दायोमोन बा जोङो दानाय लुनायखौ मानि थाखाय जोङो बर फोरा दाबाय थानांगौ बा जोङो बरनि गोबां गाब गोनां दखना बा बिनि आगरफोरनि मुंखौबो जोङो सावरायनाय जाबाय बा मिथि मिथिनो मोनबाय बा खोनानो मोनबाय आरो नोंथां अब्ला दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ खौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बा दोन्थनाय जासिगोन होननानै आंनि
औ नोंथां औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
दे गोजोन्थों
ओ